औ
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ माबोरै दं नोंथाङा
मोजाङैनो दोङो नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथां जों बर'नि दोरोङारि दामजुफोरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन हागोन ना
औ थारैनो नोंथाङा
औ जोंनिथ' बर'नि दामजु होनोब्ला एबा बर'नि दोरोङारि दामजु होनोब्ला खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरनो बेफोरनो गोलैयो
औ नंगौ
औ बेफोर बेफोर दामजुखौनो दामनानै जोंना बिदिनो बैसागु रंजायो जानाय फोरावबो जोंना बेफोर दामजुखौनो दामनानैहाय रंजायो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा औ बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन मेथाइ रोजाबनाय खुगा मेथाइ रोजाबनाय औ खुगा मेथाइ रोजाबनाय बिदिनो जोंना गोबां मोसानाय बायदिसिनायाव बे दामजुखौनो दामनानै मोसायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जोंहा दाम बर'जों बर'नि दामजु होनोब्लाथाय गोदो जोंनि आबै आबौनि फ्राय जोङो खोनानो मोन्दोंदि बर'नि दामजु होनोब्ला बियो बर' हारिजों मोनसे से गोथौयै सोमोन्दो गोनां बियो सिफुं हयथ' खाम बेफोरबायदि जायखि जाया मोनसे दामजुआनो बर'नि बर' हारिजों गोथौयै मोनसे सोमोन्दो गोनां होननानै जोङो मोनथिना मोनो
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो जोंनि सानद बावदियानि खोथा फैयो बर'नि दामजु होनबा बिदिनो जोंना गोदोहाय सानद बावदिया जेबोब्ला बिसोरो हाग्रायाव बन थां दाननो थांनाय समावहाय बिसोरो गावसोरनि जा जानाय ओंखाम खाल बेखौ जोंहा मोनसे दैमायावहाय स सु जाहैबाय बे दैमायाव जाहोनाव ओ बिसोर खौ रागा जोंनानै बे दैनि मोदायाहाय बे दैखौ जोंना दसेनो फोरान रानना होयो जाउनाव बिसोरो जोबोर खस्थ' जानांगौ जाहैयो
औ नंगौ
बेनि जाहनाव बिसोरो बर'नि जोंना दामजु जेरै सेरजा बेखौ दुखु गोनां देंखोजों दामै दामै बे दैनि मखौ बिनि गोसोखौहाय सुग्लाय होनानै
औ औ
बेनि गोसोखौहाय सुग्लाय होनानै बे दैखौ बोहैहोफिननो हादों होननानै जों खोनानो मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदिनोहाय जोंना बर' ओ बिदिनो बर'नि दामजु होनोबा होनोब्ला जोंना बैसागु बोथोरफोराव ओ जोङो दामनायखौ खोनायो बिदि दामनायखौ खोनानानैनो गोदोनि ओ आबै आबौ मोनाहाय जोंना इसिङाव ओंखाम संबाय थानाय ओ समावब्लाबो बे बे दामजुखौनि दामनायखौ माबेबा गोजान जायगायाव रोंनायखौ खोनायोब्ला बिसोरो ओ बे इसिं सिंनिफ्राय ओ थटमलेट बारन बोनानैहाय ओ बिसोरो बे ओ खाम सिफुं जथा सेरजानि देंखोजोंहाय मोसायोमोन जाहैबाय एबा ओ मोसानानैहाय मान होयो जाहैबाय बिदिनो ओ बेफोर दामनायखौ खोनायोब्ला जोंनि उन्दुलांना थानाय सुबुंफोराबो जोंना थुफुं सिरि मोनखांनानै ओ बे दामजुनि ओ रिनायखौहाय सनमान होयो जाहैबाय बेनोथां
औ औ न
औ बिदिनो नोंथाङाबो जोंनि बर'नि ओ दामजुनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन ना
ओ थारैनो नंगौ नोंथां ओ आङोबो बर'नि जोंनि दामजुनि बागै नोंथांनो फंनैसो ओ फोरमायना होनोसै दि नोंथां नोंथाङानोथ' जोंनि बर'नि दामजुनि बागै गासैखौबो ओ मोजाङैनो फोरमायना बा सावरायनानै होखांबाय थेवब्लाबो आङो नों नोंथांनोबो फंनैसो ओ आंनि मोथिनायखौ बा आंनि आन्दाजखौ आं नोंथांनो फो रमायनो होननानै आखायाव लाबाय नोंथां ओ बिदिब्ला जोंनिया दामजु होनोब्लाथ' गोबां रो रोखोमनि दङ नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनोहाय जोंनिया बर'नि दामजु होनोब्ला थ' जोङो गिबियावनो मख'ग्रोनांगोन दि ओ खाम सिफुं जथा सेरजा जा बस्रिं हारमुनियम बेफोर गासिबखोबो जोंनि बर'नि दामजु होननानै जोङो बुंजायो आरोना नों थां मानो होनोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बेबायदिनो बैसागु मोसानाय बा आर'ज मेथाइ खननाय खेराइ फोरबो फुजा होनाय बेफोराव बेफोराव बैफोर दामजुफोरा बिफाव लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो बे बे दामजुफोराहाय दा आथिखाल मुगायावबो जोङो सोलिबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां ओ थिग बेबायदिनो बे दामजु फोरखौहाय जोङो मा ओ माबोरैहाय बानायनो होनोब्ला जोंनो गिबियावनो ओ खाम बानायनो थाखाय दं उम फांसे दंफां नांग्रोगोन आरोन ना नोंथां बे दंफाङानो जादों जेरै जोंना साल दंफां बा बायदिसिना ओ जोरनाय दंफां बेफोरखौ जोङो लानांगोन आरो ना नोंथां ओ बेखौ लानायनायनि उनावहाय जोङो बेनि ओ सिं बा ओ बाहागोखौहाय ओ माखासे दानख'ग्रा आइजें बेफोरजों जोङो दानख'नाय खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ दानख'खांनाय नि उनावहाय जोङो बेखौ स्लिम स्लिम बानायनानैहाय जोङो बेयावहाय बेबादिनो जोङो गोदो गोदायनि बिदिथ' जोंनिया रं बा कालार जाय बुङो बेयो गैयामोन नालाय नोंथां बेबायदिनो हाय जोङो ओ आलि खेथ्रा बा ओ बेनि बा बेफोरनि गोसोम बाहागोखौ जोङो दंफांफोरनि गोसोम फिथाइनि गाब बेफोरखौनो फोननानैहाय जोङो खामाव ओ गो गोसोम गाब फोननायखौ जोङो नुनो मोन मोनोमोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो माखासे ओ जिब जुनारनि बिगुर जेरैहाय जोङो मैसोनि बिगुर बा मोस सौनि बिगुर बेफोरखौ होनानैहाय जोंना खामखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरोना नोंथां ओ दा दा आथिखाल मुगायाव जोङो ओ दा आथिखाल मुगायावबो जोङो बेबायदिनो खाम बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो दा आथिखाल मुगायावहाय ओ बेबायदिनो गोबां मिसिंफोर ओंखारबाय आरो नोंथां जेरै खाम बानायनो थाखाय ओ फलंनो थाखाय जोंनिया ओ मिसिंफोर ओंखारबाय बेबायदिनोहाय जोङो खामखौ बानायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो सिफुंखौ मारोरैहाय बानायनो होनोब्ला जोंना बर'नि सिफुङा थ' गुदुङा मोनबा होननानै नोंथाङाबो मोनथिखागौ जानांगौ नङा होमबा नोंथां औ जोंनि बर'नि गुबै सिफुंआनो सिफुङानो जादों मोनबा गुदुं थायो जेरैहाय जोंना बार सुग्रा गुदुं मोनसे थायो बेनिफ्राय जोंनिया आखाइ हमथेग्रा गुदुं जायखौ बुङो जोङो मोनबा थायो आरोना नों बियो बेबायदिनोहाय जोङो सिफुंखौबो बानायनाय जायो सिफुंखौ बोरै बानायगोन होमबा जोंनो बेबायदिनो औवा बिजलि औवाखौ जोंनो नांगोन आरो ना बिजलि औवा जेरैहाय जोङो गानथि गैयै गोलाव गोलाव नायनानै जोङो लानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ फलंनायखौ फलंनांगौ आरो ना नोंथां फलंखांनायनि उनावहाय जोङो दै गुदुंफोराव रुनानै दोननाय जायो जाहाथे बेनि साउनाआ मोजां जायोबा बियो मोजां मोजाङै जोरोबा बेयो राना लासिनो जेरैहाय रानख्रबा बेनि थाखायनो जोङो रुना लाग्रोयो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंनिया सिफुंखौ बानायो आरो ना नोंथां जोङो दा आथिखाल मुगायावहाय दामनाय देनाय होनोब्ला जोंनि बर'नि बेबायदि दामनाय देनायनि अनगायैबो जोंना गोबां रोखोमनि दामनाय देनाय ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां औ जेरैहाय पियान' द्रामस बायदि गोबां दामग्रा देग्रा ओंखारबाय आरो ना नोंथां जेरै जोंनि बर'निनो खाम सिफुंखौ गुबुन हारिफोराहाय दामनो लाबाय जेरैहाय सिफुंखौनो गुबुन हारिफोराबो दामो बा जोंनि खामखौबो गुबुन हारिफोराहाय दामो आरोना नोंथां जोङो खाम सिुखौहाय मायाव बाहायो होनोब्ला जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बैसागु फोरबो जाबोला जोङो बेबायदिनो बर'निनो दोरोङारि दामनाय देनायखौ लानानै खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै जोङो बैसागु मो मोसानो ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो खेराइ मोसानाय बा खेराइ फुजा होनाय बेफोरावबो बाहायो बा जोङो बर'निनो खुगा मेथाइ खननाय बेफोरावबो बाहायो आर'ज मेथाइ खननाय बेफोराबो जोंनि बर'नि ओ दोरोङारि दामनाय जेरै बेफोरखौ बाहायो आरोना नोंथां नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हाबावगोन ना नोंथां
हागोन नोंथां जोंना बिदिनो बर' हारिजों सोमोनदो गोनां दामग्रा देग्रा बे बेफोरखौ ओ जोंना बाहायनानैबो गोबां सुबुङानो ओ गावनि जिउखौ दालां नो हादों एबा गावनि न'खरखौहाय ओ हेफाजाब होनो हादों रांङारि बिथिङाव। बिदिनो जोंना सि फुं बायदिसिनाखौ दांमनानैहाय गोबां इन्टारनेसनेल लेभेलाव सौहैनायजों लोगोसे ओ बियो जोंनि हारिमुखौबो सिनाय होनो हादों नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंना ओ इन्टारनेसनेल लेभेलाव सहैनानै बायदि सिना सिफुं एबा खाम दामनायजों ओ जों सिनायजानो मोनो जोंनि बर' हारिया औ बिदिनो गोबां रांखौबो खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ
औ
ओ नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंदोंमोन नामा? खोनादों ना नोंथाङा? हेल' नोंथां। ओ नोंथां ओ नोंथां